हेलौ
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन औ औ
सम होनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां सावरायजागोन आयदाखौ फोरमायना होलाय एसे
ओम आइदा माने नोंथांनिसिम आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे नोंथां ओम जों जा खाथि खालायाव पार एबा दाउ
अ जेनेबा ओ दावबायनाय आयदानि सायाव एसे फोरमायलाय
फोरमाय अ दावबायनायनि सायाव एसे रायलायनो सानदों नोंथां
अह
नों नोंथाङा ओम दावबायनायनि थारैनो मोजां न' मोनो नङा नोंथां
बिदिब्ला आङो जेनेबा दावबायनायाव दावबायनायनि बागै नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायग्रोनना होनि ना होमबा
औ दे नोंथां फोरमायजागोन
दावबायनाय होनोब्लाथ' दावबायनो होनबाथ' दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोरैनो गोनांथार नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ
नाया जोंनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव माने दाव दावबायनायखौ जोंनो गोनांथार जायो माने जिउआव दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो माने साफ्रोमबोनि जिउआव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा दावबायनायाव गोबां गियानबो सोलोंनो हा हायो मिथियै मिथियै मिथिना मोनै जेनेबा बेफोरखौबो मिथिना मोनो आरो जेनेबा आरो जोंनि बेयाव आथिखालावथ' जोङो दावबायनायाव गारि मथर ओंखारबाय गोबां बासफोरजोंबो थांजायो। गारि मथरजोंबो साइकेलजोंबो दावबायनो हायो नङा होमबा बुंनो थांङोबा माने गोदोहाय जोंहा माने गोदो गोदाय बेफोरबायदि गारि मथर गैयामोन बिसोरनि जुगाव माने बिसोरो थाबायना थाङोमोन बबेबा मोनसे गोजानदाव लामायाव थांनोबाबो आरोना। जायगायाव थांनो बाबो आरो जोंहा मोस सौगारि बेबायदिनो ओ धराइ गारि बेफोरजों थांनायखौ मोनथिनानै मोनो आरो जेनेबा।
औ औ नोंथां।
फोरनि गोनांथि गैया मानो होनबा जोंहा गारि मथर दोङो गासैबो बासफोरजोंबो थांनो हायो आरोना। ओ बेफोर दावबायनायाव माने बेनिफ्रु बै दाबसे जायगा दावबायनो थांनायाव मानो जोंहा गिबियाव गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाग्रा ओ जाग्रा लोंग्रानि लांफानायनि गोनांथि जों जायो रां रुफानि गोनांथि जायो नङा होमबा? जेरैहाय जोङो बेनिफ्राय बै दाब से जायगायाव थांबा जोंहा दाबसे जायगायाव थांबा जोंहा जोङो ओ गोबां गियान मोनबोयो जेरैहाय जोङो बिसोरनि थासारिया माबादि, बिसोर माबादिहाय जायो, बिसोर माबादिहाय थायो, बिसोर माबादि रायज्लायो, बिसोरनि रावखौबो जों सोलोंनो हायो नङा होमबा? जेरैहाय जोङो जों माबादि रायलायो जोंनि रावखौबो जों बिसोरनो सोलोंबोनो हायो बिसोर माबादि गानो जोङो बेफोरखौबो नायनानै मिथियो बै हादोरनि मानसि सिफोरा बेफोरबायाददि गानो बेफोरबायदि थायो। आरो जों बेफोराव गोबां रोखोम खोमनि दंफां लाइफां बेफोरो जों मोनथिमोनि दंफां लाइफां बिलाइ बेफोरनि गाब बिबारनि दाउसिन दाउला दैमा दैसाजों गोबां रोखोमनि गियान बुथुमनो हायो आरो बेरायनानैबो।
औ औ औ।
जेरैहाय जोङो हमना ला बुंनो थाङोब्ला जोङो जोङो ओंखाम जायो हयथ' बिसोर ओंखाम जायाबो जानो हानाय। हयथ' गुबुन हादरनि मानसिफ्रा रुटि बेफोरबायदि जानाबो थायो जानो हानाय नङा होमबा? बेफोर माने ओ गासैजोंबो माने एखे रोखोमै जाया आरो। अ मानो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बरफ्रा गुबैयानो माने ओंखाम नङा होमबा? जेरै गुबुना ओंखाम जाया बे फोरबादि दि आरो। जेरै जों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव बा आथिखालावथ' गोबां रोखोमनि रिजर्ट पार्क बेफोरबायदि ओंखारबाय नङाहोम बा ओ बेफोर रिजर्ट पार्कआव बेरायनानै जोंहा माने गोबां गियान सोलोंना लाबनो हायो आरो जों थांनानै जोङो बेनिफ्राय जोंहा रायथाइ खन्थाइफोरबो सुजुनो हायो आरो बेफोराव जोङो थांनानै जेनेबा बेयाव जोङो मा रोखोमनि जेनेबा बेयाव दंफां लाइफां दङ बेयाव माबायदि दैमा दैसा बेफोरनि बिफां लाइफांनि गाब बिबार जोङो मिथि मिथि मोनै बिबारनि बिलाइफोरखौबो माने मोनन्थिनानै मोनो आरो बेनिखायनो जिउआव जोंनि जिउआव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै जोङो साननांगोन आरो
औ-औ
जेरैहाय जोङो हमना ला जोङो ओ बेनि ओमफ्राय बै मोनसे फरायसालियाव माने गासै लोगोफोरजोंबो बासजों दावबायनो थांबाय जों बे दावबायनो थांनाय थांनाय समाव माने जोङो गिबि दावबायनो थांनो जोङो मिथिया मिथियाबाथाय जोङो दावबायनायाव मा लांफानांगौ मा जिनिसफ्रा जोंनि थाखाय गोनां थि माने जोङो बेफोरखौ मिथि थियाबो जानो हानाय आरोना जोङो दावबायनायनिफ्राय माने गोबां गियान बुथुमनो हायो जेरैहाय जों बहाबा पिकनिक जानो थांबा बेयाव जोङो मा मा जगार लांफानांगौ दैनि गोनांथि जायो सारायखानथा संना जानाय मायाव जाहैगोन मायाव जगोन बेफोरखौ जों गासैखौबो लांफानांगौ जायो आरो ना बेफोरबो जोंनि माने जिउआव दावबायनानै मोननाय मोनफा मोनफा गियान आरो आरो जों बेफोरखौबो जोङो थांफेरै नुफेरै सुबुंफोरनो माने गोबां गियान होफैनो हायो जेरैहाय जोंहा माने उम मा होनगोन बेखौ जेनेबा बैयाव थांनानै जों माबायदि थाहैदों माबायदि गानदों माबायदि जोमदों बेफोरखौ माने जोङो थांफेरि मानसिफोरनो माने मिथिहोफायनो हायो आरो बेफोरबो माने जोंनि दावबायनानै मोननाय जिउआव मोनफा-मोनफा गोनांथि जेनेबा गोनांथार आरो नोंथाङाबो जेनेबा बे बेफोरबायदि दावबायफेरबाय नामा आरो बे फोर दावबायनायाव माबाफोर गियान सोलोंनो हादोंना
माने इदि दावबायनाय बागै बुङोबाथ आङो जेरै सुकि दारागाव बेफोरजों बेफोराव बेरायनो थांनो मोनबाय बेफोराव थांबा बेफोराव थांबा दुखु दाहा एबा ज फेमिलि हिसाबै थांनाय जायो एबा लोगोफोरजों गोसो मिलायनाय लोगोफोरजों थांनाय जायोना। नोंथां बेफोराव थांबा जेरै दुखु दाहा बावगारो बा बेनि सुदेम बार गोजोनखौ फिलिंसखौ लानानै गोसोआ मोजां मोनो दुखु दाखा बाव हायो बेफोराव जों बे बेफोराव जोङो नेसनेल बारहावा मोनजानाय जायो नोंथां।
ओ नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बादि दिनो माने जों बहाबा दावबायनो थांबाय आरो ना। जोङो बे दावबायनो थांनो माने, ओ बुंनो थांबा दा दावबायस नोंथाङा बुंनाय बा दा नोंजोंनो जोङो। अबेबा गोसोनि न'आव थानानै जों माने गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगार जोबा माने गावनि मोजां लोगो। ओ एबा जाय लोगोजों बांसिनै जेनेबा फोरमायलायो गोसो सोनि बेफोरखौ माने जोङो। दावबायनो थांबाथाय माने जोङो गासैबो माने मिथिंगानि बारहावा समायना नुथाय बिफां लाइफां दंफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरदोंनो माने जोंनि गोसोआ दुखु दाहा। थानायखौ जेनेबा जों बावगारलाङो आरोना। बेबादिनो जोङो। दावबायनायावबो गोबां रोखोम थाङो जेनेबा, जोङो फरायसालिनिफ्रायबो‌ दावबायनो हायो आरो जों। गावनि लोगोफोरजोंबो गासै न'खरजोंबो आरो जोंहा न'खरजों न'खरजों जमा बेरायनाय मोनसे हुदा दं। थायो नङा होमबा, जेरै जोङो सम थायो सम फैयो सम बोथोर फैनाय लोगो लोगो माने जोङो न'खरजोंबो बेरायो जेरै नख खरजों थांनाबो जोङो गोबां रोख खौनो फेमिलि जेनेबा बेयाव न'खरै माने जमायै केपसार एबा फट' लायो। जेनेबा मेम' जेनेबा गो जेनेबा बेफोरनो गोसोखांथि आरो ना। थायो माने जों गोबां पिकसारफोरबो फट' साफायना लाना। फैनाय जायो आरो।
ओ नोंथाङा बलाबा दावबाय दावबायनो एबा हान्थि थिं थांनायाव जाब लामाफोराव जाब्रबथाय लामाफोर जादोंमोन नामा नोंथां?
अ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरबायदि जायाखै। दावबायनो होनोब्ला जों जोङो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि उन्दै समनिफ्रायनो माने जोङो बेफोरबायदि दावबायनाय हुदाया दंखायो। आरो थाखानांगोनबो मानो होनबा जों दावबायनो गोबां गियान बु थुमना मोनो आरो।
औ।
जेरैहाय जों दावबायनायाव जेरैहाय गोबां रोखोमनि बेसादफोर लाङो जेनेबा दै बेजों लोगोसे जाग्रा लोंग्रा आरो खाय फा खायफा खायफा मानसिफोरा माने ओ लोरबां जायो बेफोरबादिनो थाखायबो मुलि बायदिसिना खौ लांफा खानायखौ जों नुनो मोनो आरो। माने बेफोर जोंनि दावबायनायना जेनेबा जों बहाबा दावबायनो थांगोनबा बे दावबायनो थांनायनि सिगांहाय जोंहा थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ आरो। बुंनो थांङोब्ला ओ बेयावनो फोरमायनो सानबावदों दि जोंहा माने उन्दै खुदिया जोनोम जानायनिफ्राय लाना माने बेफोरबो मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो। बुंनो थांबा जेहे बेयो मोनसे नखराव उ जियो जेनेबा सोमजिगोन बेफोरनि सोद्रोमायानो बेनो माने गिबियाव ओ राव सोलोंगोन रावनि उनाव गाननाय जोमनाय बेबादिनो ओ गाननाय जोमनायनि उनाव माने बिनि थासारि बेखौ सोलोंथाइ होगोन नङा होमबा। ओम बे ओ बे सोलोंथाइ होनायनि उनाव माने बेखौ ओ गोबां रोखोमनि माने बेफोरबो गियान मोनो आरो बे गियान मोननायाव माने बेफोरो माने ओ सासे खुदिया उन्दै गथ'नि माने बेफोरबो दावबायनाय आरो माने सोलोंथाइ होनायाबो मोनसे। नोंथाङा बे बायदिनो दाव बायनानै खन्थाइ मे ओ खन्थाइ बेबादि सुजुनो हायो ना हाया आरो हायोबा बेखौ मिथिंगायाव थांनानै माबाददि थासारिखौ लानांगौ बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
बिदिथ' आङो खन्थाइ सुजुफेराखै नोंथां हलिय' थेवबो मिथिंगायारि उम लानानै खन्थाइ सुजुनायफोरा मेनोथ गोनां एबा माबा गोनां मिनिन मिनि माबा थानाय जायो आरो नोंथां ना। जेरै औ। जेरै जोङो मिथिंगा दै हाजो हाला दाउसिन दाउला जिब जुनार लानानै बे गासैखौबो लाफा देरनानै दोंसे खन्थाइ एबा बर'नि नेरसोन हिसाबै खन्थाइ सुजुना दोननो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौआव थारैनो नों थांङा बुंनाय बादिनो माने मा बुंदों बेखौ ओ जेनेबा अ जों मिथिंगाखौ लाना गोबां रोखोमनि खन्थाइ मेथाइ सुजुनो हायो। दावबायनायजों लोगोसे नंङा होमबा। जों माने दावबायनानैल' थांब्ला जाया मा बेयाव थानानै जेनेबा बिनि थासारि बेफोरखौ लानानैबो जोङो गोबां रोखोम बेबायदि लिरबा माने जोंहा गोसोखांथि हिसाबै माने बेयाव मोनसे मोनफा गियान सोलोंनो हायो आरो। जेगाय नोंथाङा दाबाव जोफोरा मिथिंगा जों मिथिंगानिफ्राय माने गोबां रोखोमनि जेरै मिथिंगाया दावमा दाउसा थायो दैमाफोर बोहैयो जेनेबा बेसोरजों लोगोसे जोंनि गो सोआ मोजां मोनो बेजों लोगोसे बिबार बिलाइ दंफां लाइफां माने मिथिंगायाव थानाय गासिबो थासारियानो माने ओ जेनेबा ओ थाफा एबा ओ हाबफादेरना थायो आरो नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
थाङोब्ला नोंथाङा दावबायनाया जोंनि जिउआव गोनांथार होनना साननोना साना आरो सानोबा मानो सानो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां दावबायनो थांनायखौ माने गोनांथार सानो आरो आङो आं जेनेबा आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो दावबायनो थांनानै जेरै नेसनेल बार मोनजायो जिब जुनार नुयो जों मिथिंगानिफ्राय बायदिसि सिना गियान सोलोंनो हायो जेनेबा बिफां लाइफाङानो जा जिब जुनारानो जा बेफोरनि सोमोन्दै एसे एनलाबाबो दावबायनो थांबा मिथिनो मोननाय जायो नोंथां।
नोंथां बुंनायबायदिमोन औ नोंथां । माने दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां। थार आरोना।
औ गोनां। थार नोंथां। जोंनि औ नंगौ नोंथां।
अ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय दे नोंथां गोजोन्थों।
ओ गोजोननाय थाबाय।